नोंथां औ खोनादोंना नोंथां। औ नोंथाङ नोंथाङा दा राय्लायनो हागोन ना नोंथां। हागोन औ नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांजोंहाय। ओ एम्फौखौ बोरै फिसियो जोंनि बर' हारिया आरो बेखौ माजों जायो। बेनि सायावसो सावरायनो थाखाय नोंथांनाव एसे कल खालामहरनाय जादोंमोन नोंथाङा औ नोंथां नोंथाङा सावरायग्रोनो ना आं
जागोन दे जिखुनु सासे नोंथां बिदिब्ला आनो सावरायबगोरसै। औ दे नोथां दे ओ जोङो। एम्फौ होनना बुङोबाथ' गोबां जातनि एम्फौ दं नङा होमबा नोंथां? जेरै इन्दि एम्फौ गुनजत एम्फौ जोंनि गुमा गोथाव एम फौ बा गोबां जोंनि खुसेेंग्रा बेफोर गासिबो बोरबोलिया मानानि एम्फौनि माबायावनो गोगलैजोब्बाय आरो ना होमबा?
नोंगौ नोंथां
दा जोङो जोंहा जेनाखि आथिखालाव बांसिन सोलिनाय ए फौ जों जायखौ फालांगियारि बिथिङावबो लांनायखौ नुनो मोनो बेखौनो जों सा बिसोर इन्डि एम खौ न' अमबा
नोंगौ नोंथां
दा जोङो इन्दि एम्फौ फिनोबाथ' नोंथां बबेबा बा सिखिरिफोरनिफ्राय बिदै दैहोनानै। जोङो ओ बेफोरखौ माने माबानाय जायो। बिदैखौ लानानै जोङो माने बेखौ बेरहोयो आरो ना होमबा नोंथां। बेरहोनानै जोङो माने बिसोर खौहाय फिसा आजाय होनानै जोङो आरो बै फिसाया एसे देरनो थाखाय जों बेवहाय इन्दि बिलाइफोर होना हायो लोगोसे इन्दि बिलाइजों लोगोसे। गाम्बारि बिलाइफोरखौबो होनाय जायो दा जोङो। एमबु अ माबा एम्फौखौहाय जोङो माबानोबा फेदेरनोबा जोङो। इन्दि बिलाय
इन्दिबिलाइ माबानानै मा होनो होनानै जोङो माबानो हायो आरो। ख फेदेरनो हायो लोगोसे गाम्बारि बिलाइ दा जोङो बेखौहाय देरोबा जों बेखौनो जायो। बिदिनो एवनानैबो जायो लोगोसे जोङो हाथाय बाजारफ्रावबो जों फाननायखौ नुनो मोनो बे फोरखौ एम्फौखौ इन्दि एम्फौखौ नङा होमबा नोंथां औ औ। बिनि उनाव जोङो ओ ओ माबायाव हाथाय बाजाराव लांना फानहैनायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो जोंहा बेनिफ्राय आरो बांसिन ओ माबा गोनां। जायनाखि बेसेन गोसासिन होनबाय एम्फौनि फिथोब नङा होमबा नो
औ नगौ नोंथां।
दा बे जों एम्फौ फिथोबखौ ओ माबानानै सि जिफोराव जों बाहायो माने गाननाय-जोमनाय जिफोराव आरो गोबां माने लाग्रा बेग बेफोरखौ जों इन्दि माबाजोंबो बानायनो हानायखौ नुनो मोनो आथिखालाव जे इन्दि जेनाखि फिथोबजों बानायनाय जेनाखि जि जोमफोर बेफोर एसे गोबां माने दाम गोसासिन जायो
जोंनि बे गानग्रा जिफोरनिफ्राय दा आथिखालावथ गोबां खम नुयो जोङो इन्दि एम्फौजों ओ बानायनाय इन्दि एम्फौनि फिथोबजों बानायनाय जेनाखि आ जिफोर बेफोरखौ मानो होनना बुङोब्ला बियो बिनि बेसेना एसे बारासिन जायो बेनि थाखायनो एसे खम बाहायो आरो ओ दा जोङो बेखौ नुयो नोंथां ओ बेफोरजों एम्फौ फि सिनानै जोंहा मानेसे गोबां रांबो खामायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं जेरै एमफौनि फालां फालांगि खालामो हाथाय बाराव लांनानै फानहैयो बुरजा बुरजा माने फिसिनानैहाय नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो लोगोसे जोंहा एम्फौआ बेल नङा माने गोबांफोर दंबावो जेरै ऐ गुनजेद देम्फौ खुसेंग्रा बेफोरखौ जेरै जों खुसेंग्राफोरखौ नुयो माबोरै हमना जायो बेफोरखौ खुसेेंग्रा हमनानै जानायाथ जोंहा गोबां आदब खायदाफोर दं जेरै जों खुसेंग्राखौ ओ माबाफोरावहाय लामा सामाफोराव खुरनायफोर गुदुंफोर नुयोबा जों खुदालजों जावनानैबो मोनो ओ हा सिङावहाय खुरना थायो गोथौ गोथौनो आरो जों जावनानै मोननाय जायो आरो लोगोसेनो जोङो ओ माबाजोंबो मोनो
दै लुनानैबो जों जेब्लानाखि दैया ओ गोथौ गुदुंसिम सहैनानै जोबथाहैयो अब्ला खुसि सेंग्राया दै लोमनाय जाउ ओ गुदुंनिफ्राय बाहेरायाव फैयो आरो अब्ला जों हमनाय जायो नङामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो
एसे दंबावो जोंहा ओ हराव जोङो थुथेना जायो खुसेंग्राया ओ माबायाव हरनि समावहाय
आ गावनि जेनाखि दरखं गुदुंनि मोखां दरखंआव फैनानै ओ बिसोरो गां बुब्राबनानै माबायो गाबफैयो माने बिनि आवाजखौ जों खोनायो बिनि रिंनायखौ दा जेब्ला बियो बिदि खालाम फैयो अब्ला जोङो आ बेखौहाय बै गुदुङाव उनजों थुथेहरनानै ओ बेखौहाय माने गुदुंखौ होथेबाय नालाय बेथ सिङाव हाबलांफिननो हाला
औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय जोङो बेखौनो हमनोसै आरो बे समाव नङा होमबा नो दा दा माने बेफोरबायदिनो जोंनि जानाखि गोबां एम्फौ एनलाफोर दङ जों बेफोरखौ माने गोदान गोदान माने आदब खायदाजों जोङो ओ हमनानै जानायखौ जों नुनो मो मोनो गाव गावनि गाव गावनि जादफोरखौ माने जेरै खुसिंग्रा ना खुसिंग्रा आलदा आदब खायदा दं हमना जानाय लोगोसेनो जोंहा जेरै गुनजेत बेफोरखौ जों माबायदि हमना जायो ओ माने गोबां फोरबायदिनो माने आदब खायदाफोर दं आरो माने गाव आनि गाव जाथ नङा होमबा नोंथां
दा नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै एसे सावराय दो नामा बे आयदानि सोमोन्दै नों
औ नंगौ नोंथां थारैनो आं नोंथां होननाय बायदिनो नोंगौ एम्फौ एनलाफोरखौ गोबां एम्फौ एनलाफोरखौ जों जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बेनिनो आङो जे इन्दि एम्फौनि सायाव एसे फोरमायना होनो सानदों नोंथां इन्दि एम्फौ होनना बुङोबा जोंथ' मिथिखायो नङा होमबा नोंथां बेयो जोंनि बर'नि हा हारिमुजों सोमोन्दो थानाय बा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा फिबोबाय थानाय मोनसे एम्फौ नङा होमबा नोंथां बुंनो थाङोब्ला बे एम्फौखौ दस्रा हारिनि सुबुंफोरा फिनो हाया बेफोर बुंखौनो बुंजायो नङा होमबा नोंथां थारैनो बिसोरथ' फिखायानो आरो लानायबो जाया दा बे एम्फौखौ इन्दि एम्फौखौ जोंनि बर'फोराल'सो फिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथा
दा बेबायदिनो बे एम्फौखौ बोरै फियो आं बेनि सायाव एसे फोरमायनो सानदों जे नोंथां ओइ ओ इन्दि दि एम्फौखौ जोङो जों जोंनि आइजोफोरा नङा होमबा नोंथां इन्दि एम्फौ फिनो थाखाय मोनसे न' गोनांथि जायो जोंहा नङा होमबा नोंथां बे न'खौ मानो गोनांथि नांगौ जायो होनना बुंबा थे मोस्रोम मोनलाफोरा फैनानै बे एम्फौखौ खहा खालामनो हाया नङा होमबा नोंथां जायनि थाखाय बे एम्फ फौखौ बानायनो थाखाय जोंहा न'नि गोनांथि जायो थिग बेबायदिनो एम्फौखौ जों जेब ब्ला सिखिरिनिफ्राय बिदै दैहोनानै जेब्ला जोनोम होयो नङा होमबा नोंथां अब्ला आदारनि थाखाय जोंनो इन्दि इन्दि नांगौ इन्दि बिलाइ बा गाम्बारि बिलाइ बा खारं बिलाइ होनना बुङो नोंथां दा बेफोरखौ नांगौ जाना फैयो आरो दा बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा मा खालामो साखाथिनि न'फोरावनो फिसिनानै लायो फोनानै लायो बा सोरबा न' सेर सेर बा बा रि बागानफोराव गायनानै लायो आरो नोंथां बा औ नोंथां आरो आसो बास सोबाबा मा खालामो बेखौहाय जुदि नफोराव गैयाहाबा दस्रानि बा खाथि खालानि ओनसोलाव लानानै फैनानै बे मैगंखौ फिनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ नोंथां आरो जों बे खौ माजों माजों जायो होननानै बुङोब्ला नोंथां जेरै एम्फौखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला अनलाजों जानायखौ जों नुनो मोनो बांसिनखौनो आरो लोगोसे बेखौ एवनानै जानाय नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ नुनो मोनो आरो जेरै मैथाजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां औ आरो सोरबाबा मा खालामो नोंथां बेखौ सोरबा ओरैनो गोलाव गोलावै एवनाय नङा होमबा नों बां बस'आलासिनो दा बेफोरबायदिखौ जोङो जोंनि ओ जानाय मुवाफोराव नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ नोंथां आरो लोगोसे मा खालामबावो नोंथां बे एम्फौखौथ' जोङो जाबाय नङा होमबा नोंथां ना औ बेनि बे फिथोब नङा होमबा जायो नोंथां एम्फौआादि थोबगोन फिथोब नङा होमबा बे फिथोबखौ मा खालामो जोंनि मान सिफोरा खुन्दुं बानायो नोंथां बे खुन्दुंखौ बोरै बानायो होनना बुङोब्ला जेब्ला जोङो एम्फौखौ जाखांनायनि उनाव फिथोबखौ जेब्ला आलदा खालामनानै दोनो बे फिथोबनिफ्राय जोङो दै सोमो आरो बे फिथोबखौ नोंथां एसे दैयाव रुयो रुनानै बेखौ खुन्दुंखौ बख'यो आरो नोंथां ओरै बख'नानै बे था माबाफोराव जेन्थार ना मा होनना बुङो नोंथां जेन्थेर होनना बुङो नङा होनबा औ जेन्थेरावहाय आराम खुन्दुंखौ थुनो आरो थोनो ओ मोनसे मोनसे मोनसे मोनसे थुनै थु थुनै थुनै मा खालामो बेखौहाय मोनसे ओ नि महर होयो आरो नोंथां आमफाय बिनि उनाव मा खालामो बेखौ जोङो जेब्ला खुन्दुंनि महर जाबाय अब्ला बेखौ जोङो इसानसालियाव बै सानावहाय ओ ओ प्रसेस बाय प्रसेस नङा होमबा खननानै जोङो बेखौ दानायनि थाखाय जों प्रसेस खालामो नङा होमबा नोंथां दा बेयावहाय जों दानाय जि जेनेबा बे बेजों जोङो जेनेबा जोमग्राबो बानायो। नङा होमबा नोंथां आरो सोरबा सोरबा मा खालामो बे ओ कट होनना बुङो नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बानायो आरो सोरबा सोरबा मा खालामो आर'नाइ बेफोरबायदि खालामो आरो लोगोसे मा खालामो बेयाव जों गोबां रोखोमनि ओ आगरफोरखौ जों एरो नहा होमबा नोंथां जेरै हाजो आगर दाउसा मो ख्रेब आगर फारौ मेगन आगर आरो गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ बेयावहाय जोंनि आइजोफोरा महर होयो आरो नोंथां बेफोर बेफोरावहाय दा थारैनो नोंगौ नोंथां ओ ए म्फौ होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदाय न'आवनो फिबिदों आरो दिनैसिमबो फिसिबाय थादों आरो जों नुनो मोनो इन्दि इन्दि सिफोरखौ गानोब्ला नङा होमबा नोंथां इन्दि सिफोरखौ गानोबा जोंनि देहायाव माखासे लोमजानाय साजानायफोरखौहाय बा माखासे मा होनना बुङो नों थां बेखौ आम मा नोंथा मा होनोमालाय नोंथां बे जानायखौ मा स्टर जानाया औ नों थां बे जोंनाव दे सिटर जायो नङा होमबा बे मोदोमान लुनाय जाया होमबा नोंथां दा बेफोरखौ गानोब्ला बेफोर हामो आरो नोंथां मोजां जायो दा जोङो बेफोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा जोंनि गामि ओनसोलाव दा बेफोरखौ बांसिन दावबायोब्ला नङा होमबा नोंथां बेफोर खुन्दुं थुनायफोरखौहाय नुनो मोनो आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां
नोंथां जोंहाथ' टाइमा जाबायमोन नङा नोंथां
औ नांगौ सैथो समा जाबाय जोंना औ नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ नोंथां औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथोंसै औ नोंथां